हेल' नादोंना
अ हेल' नोंथां खोनादों।
औ औ नोंथां। आं दा नोंथांजों ओ माखासे आयदाफोर सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दा आङो नोंथांजोंहाय ओ जोंनि जेनाखि बर'नि हारिमु बिनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन, नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ आं सम होनो हागोन दे नोंथां, आं दायो फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला आं ओ जागायजेननोसै दा जों हारिमु- हारिमु होनना बुङोब्ला गासैबो हारियावनो मोनसे गावबा गावनि हारिमु थाखायो। नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
औ दा जेरै- जोंनि बर' हारिमु दा जों बर' हारिमु, बे बर' हारिमुवआव मा मा थायो? दा बे बेफोरनि सोमोन्दै आङो नोंथांनाव खनसे सोंग्रोना लानि। नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन, ओ औ हागोन नों
औ नोंथां बुंदो दे
औ दायो नोंथाङा जि सोंथि सोंदों बे थारैनो जोबोद मोजां। आरो मोनसे सावरायजाथाव मोनसे आयदा नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नगौ।
उम दा नोंथाङा बुंदों ओ हारिमुनि सोमोन्दै अब्ला आङो जिखिनि मोनदांनाय बा जिखिनि बुजिनाय बेखौ नोंथांनो फोरमायनो थाखाय सानबाय। जोंहा हारि आ हारिमु होननानै बुङोब्ला बेवहाय ओ जोंनि जि बर' हारिखौ लायालासेनो गुबुन गुबुन हारि गासैबो माने हारि-माहारिनि ओ गावबा गाव माथायो जों हारिमु थायो। थिग बे बायदिनो जोंनि ओ बर'- बर' हारिनि सोमोन्दै जुदि जों सावरायनो थाङोब्ला, हारिमु होननानै बुङोब्ला बेयाव जोंहा गोबां गाननाय, जोमनाय, जानाय, लोंनाय ओ मावनाय
औ नोंथां
जिखुनु जोंनि मोसानाय, मुसुरनाय बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो मा हारिमु, बेखौनो जों जयै माने हारिमु होननानै बुंनाय जायो। अब्ला जोङो अबे मोन- अबे मोनसेखौ ओ आयदाखौ लानानै सावरायनो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय ओ सावरायनो गोनां। आरो नङा होमब्ला? हारिमु होननानै बुङोब्ला थ' ओ ओं आं सिगाङावनो बुंखा जाबाय जोंहा जानायनिफ्राय लानानै लोंनायनिफ्राय लानानै जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बायदि बेफोर गासैबो जोंनि मोनसे हारिमु नङा होमबा अब्लास मोनसे बियो हारिमु जागोन। ओ बेफोरजोंसो मोनसे ओ हारिनि मोनसे हारिमु। ओ अब्ला दायो नों थाङा बुंदो जोङो मानि सोमोन्दै ओ सावरायनो दायो? ओ
जेरै- जोङो दा बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन जे नोंथां जोंनि जे आ बागुरुमबा मोसानाय बेफोरनि सोमोन्दै
बागुरुम्बा मोसानाय
नंगौ नोंथां औ।
उम ओ बागुरुम्बा ओ मोसानाय होनना बुङोब्लाथ' ओ जोंनि माने बेयो जोंनि ओ जाय माने दोरोङारि जोंनि मोसानाय नङा होमब्ला? उम जाय दिनै बागुरुमबा मोसानायनि गेजेरजों ओ जों बे मोसानायनि गेजेरजोंनो दिनै बर'नि हारिमुवा मुलुग दरबाराव जायगा मोननो हादों नङा होमबा नों
थारैनो नोंथां।
औ जाय मोसानायनि गेजेरजों दिनै बर'आबोदि मोनसे हारि मा बेखौ माने बुहुम नाङैनो बा मुलुगनााङैनो बेखौ माने सिनायथि होनो हादों। अब्ला नैबे जि ओ बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायनि ओ सोमोन्दै जोङो सावरायनो थाङोब्ला थ' ओ जोंहा बेयाव ओ गोबां माने मोसानायनि ओ गोबां ओ जेरै बा गुरुम्बा मोसानो थाखाय जोंनो ओ गिबियावनो जोङो माबायदि मोसानांगौ नोङा होमब्ला बेखौ माबायदिहाय जोङो ओ ताल बिनि जिखिनि ओ बे दामनाय बे देंखोजों जों माबायदि माने ग्रोब ग्रोबै मोसानांगोन बेखौ गिबियावनो जोङो सोलोंनानै लानांगोन। अ दा बे समाव आंबो एसेबां मानि माने ओ बाग गुरुम्बा बा बे बागुरुम्बा मोसानायनि सोमोन्दै आंबो एसेबां मानि मिथिया ओ आंनि आं जिखिनिखौ मिथियो बेखिनिखौल' नोंथांनो आं फोरमायगोन। औ जेरै ओ उम बागुरुमबा मोसानायाथ' जोंना ओ गोदोनिफ्रायनो बा बियो सोलिबोनाय मोनसे ओ मोसानाय जायखौ जोंङो दोरोङारि मोसानाय होननानै बेखौ ओ हमनानै लानाय जायो।
औ नोंथां नोंगौ।
बागुरुमबा मोसानायनिबो जोंहा ओ मोनसे मेथाइबो दं नोङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ जाय मेथाइया जोंना बागुरुम्बा ओ हाइ बागुरुम्बा होननाया। बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा। उम जाद नङाबोला खुल नङाबोला थाब्रुम हमनानै बामनानै लागौमोनखा। बेफोरबायदि ओ मेथाइजों जोंना बागुरुम्बा मोसानाय ओ बे मोसानाया जागायजेनो आरो। बेयावथ' जोंहा ओरैनो ओ गान गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों बागुरुमबा मोसानायाव जोंनि जे ओ ओ बै गोमो गाबनि नङा होमबा बे बेफोरबायदि गाबनि जि दख'नाफोरखौ जों गाननानै मोसानाय जायो लोगोसेनो ओ आइजोफोरा बेयाव आर'नाइ लानानै बेफोरबायदि मोसानाय जायो आरो लोगोसेनो आथिखालावथ' ओ बागुरुमबा मोसानायखौ जोंनि ओ जि हौवा माहारि बिहि बिसोरबो मोसानो रोंगौ नंङा होमबा बेखौ मोसानाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बागुरुमबा मोसानायनि गेजेरजों ओ खोब माने बुहुमावनो मोनसे सिनायजानाय मोसानाय जाय माने बागुरुम्ब होननानै बुङोब्लानो बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे मोसानाय होननानै बयबो माने मुलुगावनो बेखौ मिथिनाय जायो आरो। थारैनो जों बेखौ हमनानै लाजायो माने बे बेनि थाखायनो जोंहा मोनसे गोग्गाथाव। मोनसे मोसानाय दं बेखौ जोंङो गोसो दवला लाजायो आरो आंङो बागुरुमबा सोमोन बागुरुम्बानि सोमोन्दै आं बेखिनिखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबाय। फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो जुदि जुदि बेनि सोमोन्दै जुदि एसे मिथियोब्ला आरोबाव फोरमायबावनो आं।
औ हागोन नोंथां। आं जाखिनिखौ एसे एनै मिथियो गोथौयैथ' आं बारा मि थिया दा जिखुन आं जेसेबां आं मिथियो बेखौ आं नोंथांनि सिगाव खिन्थागोन। आरो जोंहा बेजों मा मुलाम्फा जाखो जोंनि हारिया बा बागुरुमबा मोसानायजों। दा गिबिथारावनो जों नायनानै नुयो। बागुरुम्बाया गोदो गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्राय समनिफ्रायनो जेब्लानाखि बर' हारिया जोनोम जादोंमोन, अब्लानिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना बेफोरखौ फालिबोदों रंजाबोदों बागुरुम्बा मोसाबोदों। दा आबै आबौमोना गोरा थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि बागुरुम्बा मोसानायाबो, हारि जोंनि हारिनि बागुरुम्बा मोसानायाबो बुहुमनाङैनो गोसारजोबदों। जेरै नोंथाङानोबो खोनादों जानांगौ। दाखालिसो गुवाहाटियावहाय मोनसे स्टेडियामाव जोंनि बागुरुम्बा दोहौ जानानै थांबाय नङा होमबा नोंथां? जायनि जोहै बे मोसानायजों दिनै जोङो बियो वर्ल्ड रेकर्ड लानो हाबाय बागुरुम्बाया जि रोजानिबो बांसिन सुबुंफोरा मोसानानै दा बेनो मोनसे जोंनि समायना रमायना गाब गोनां मोनसे हारिमु आरो नोंथां बागुरुम्बा मोसा नायाबो जोङो बेनि थाखायनो जोङो बागुरुम्बा दोहौनि थाखायनो जों दिनै गोबां लो गो जोंखौ सिनायबाय। बर' हारि होननानै औ दा बेफोरनि बेफोरनिफ्राय आङो जोबोद गोजोननाय मोनो जे जोंनि हारियानि हारिया जोबोद जौगानाय गोजौ थाखोनि जाबाय नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथां दा बागुरुम्बाखौ जोङो गोबां मोसायो मबेयावबा जोङो माबा मोनसे फांसन बा माबाफोर खुङोबा बेयावबो जोङो बाग‌ बागुरुम्बाखौ दिन्थिफुङो। सोरबा मान गोनां रेसपेक्टेट मानसि फैयोबा बबेबा प्रग्रामफोराव जों बेखौ जोंनि कालसारखौ बा दिन्थिनो थाखाय जों बागुरुमबा मोसानानै लोगोसे खाम, सिफुं, जथा बेफोरबायदि गंगोना लानानै जोङो बागुरुमबाखौ बागुरुम्बा मेथाइखौ रोजाबनानै मोसायो। जेरै हौवाफोरा दामो। हौवा मानसिफोरा आरो हिनजाव मानसिफोरा मोसायो नङा होमबा नोंथां बागुरुम्बाखौ।
औ थारैनो नोंगौ नोंथां ओ बे थारैनो सैथो।
थाइबो आरो बागुरुम्बाया मोनसे मोसानायबो आरो नङा होमबा नों नोंथां दा जोंनि औ
औ।
जांनानानैसो जोङो बागुरुम्बाखौ खुंफुंनो हायो जेरै दामग्रा देग्रा मानसि नांगौ जाना फैयो आरो खनग्रा मानसि आरो मोसाग्रा मानसि। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा बेबायदिबासो जोङो बागुरुम्बाख खौ जाफुंसार होनो हायो मोसानाय खननाय दामनाय देनायजों ज' लोगो नांनानै जेरै बागुरुम्बा मेथाइ रोजाबगोन
गो
रुमबां‌ मेथाइ रोजाब दाम आगजु नांगोन। बे बागुरुम्बाखौ जों महर मोनहोनो हायो। बेनि गोग्गाथाव बाथ्राया बर‌' हारिनि थाखाय दा बुहुमाव बागुरुम्बानि जोहै जोङो ओ सिनायजाबाय आरो बुहुम नाङैनो जोङो सिनाय जाजोब्बाय आरो।
नंगौ। थारैनो नंगौ नोंथां ओ दिनै
मोन्दै माखासे खोथाफोर मिथिनाय दंबावोब्ला एसे बुंनो हाबावदो। जाहाथे आं माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंबा नोंथाङाबो बुंना होनो हागोन।
औ नंगौ थारैनो नोंगौ नोंथां। ओ जोंथ' ओ जि सा सावरायबाय नङा होमबा नोंथां। ओ जों हारिमुनि बागै नङा होमबा? हारिमुनि बागै जों सावरायनायाव जों गिबियावनो लाबोदों आरो जोंहा जे बागुरुम्बा गुरुमबा। उम बेखिनिखौनो जोङो सावरायनानै ओ नोंथाङा जेसेबांखि मिथिदों नङा होमबा? बेखौ जोङो फोरमायबाय। आरो लोगोसेनो‌ ओ बे बागुरुम्बा मोसानायाव ओ दहायो एसे फोरमायनाय थांलांदों बेखौनो ओ फोरमायहै। फोरमायबाय जिहेतु जोंहा खाम सिफुं नङाब्ला बे बागुरुम्बा मोसानाया माने जाफुङा। नङा होमब्ला ओ जोंनो मोसानो थाखाय जोंनो खाम नांगोन सिफुंनांगोन लोगोसेनो जोंहा जथा नांगोन नङाब्ला आरो जोंहा मा नांबावगौ ओ ओ जोङो थरखाबो थरखाबो लायो नङा होमबा। बेफोर ओ जोंनि गासिबो माने बे गोदोनि माने सोलिबोबाय थानाय आरो आथिखालावबो बे जोंहा ओ खोब माने सोलिनानै दं। बेफोरबायदिनो जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौ मोसानाय जायो दा बेखौनो जोङो ओ हारिमु हिसाबै हारिमुनि आयदा हिसाब बै जों मोनसे बेखौ जों सावराय जाबाय आरो नङा होनबा नों
औ नोंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जोब्बायानो औ उनस समाव लोगो मोनलायगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां औ दे नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो मिथिनो मोनै बुस्थुखौ मिथिनो मोनबाय।
नोंगौ थारैनो ओ नोंथांजोंबो ओ सावरायनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथियाखैमोन बे बाथ्राफोरखौ मिथिना मोननानै खोब ओ माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो इयुन समावबो जा थे बेफोरबायदि माबा मोन से आयदाखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों जों ओ गासै बाथ्राखौ मिथियाब्लाबो बेनि जों एसे एसे बाथ्राफोरखौ माने खोब मोजाङै मिथिलांगोन बेखौनो आसा खालामबाय।
औ नोंथां जागोन दे नोंथां अब्ला।
औ दे होमब्ला नोंथां। औ दे।